हेल'।
औ।
ओ खोनाबायना?
औ दा मा खालामदों ओरैनो नोंथांङा ' आं ओरैनोसो दं नै
ओ ओ रायलायनाया समान समान जादों। आंबो नै माबा। स्कुलाव तारमाने मानसि दोनफैदोंमोन आङो खोनादोंना?
औ खोनादों।
आन थारमाने स्कुलाव मानसि दोनफैदोंमोन आङो ओमफ्राय दा ओरैनो दंथ'यो आरो हेल'।
औ। टावारानो नांनो नागेरालै जोंनाव। औ खोनादों।
दा मोजां खोनाबाय?
औ मा मा होनदोंमोनथाय?
थारमाने आङो सासे मानसिखौ स्कुलाव दोनफैदोंमोन ओमफ्राय दा इयावनो दंथ'यो दसे। थांफिनथ'वाखै आरो न'आव।
औ औ।
ओंखाम जा खांबाय इदिबा फुंनि
जाखां जाखांबाय जाख
औ उम ओ मा ओंख्रि जानाय जाखो?
जोंना माबासो थास' आथिं ना गोरानसोमोन।
मोजां मोनो ना?
जाखांबाय नामा नोंस्रा औ जालाय मोजां एसे मानो आरोना।
माननो ना? ओ उन्दैयाव आंबो बां ओइ जानो सुखुवामोन ओमफ्राय दानिया बैसो जानायखाय देरनायखाय मोजां मोनग्रा जाबाय गोथाव सोमोनग्रा जाबाय। जारि बिलाइफोरजोंबा ओम। जाखांबाय आंबो जानायालाय फुंनि।
ओ। बे रन्दैखौ होबा माननो नागिरा माइरंनिखौ।
अ ओम।
एसे माबायो खमायो। औ।
उम।
दाथ' बिनिनो बोथोर ओंख्रिया थास'आइथिं। थास' बिबार ना आ थास' बिबार थास' बिबाराथ' देनजार दाम दा। ओइथ मोननो नो नागेरालाय थ्रिस थाखा सलिस मुथायाव मुथायाव ओमफाय साथ था आथासोल' थायो नामाथाय
थागोनदां औ बिदिनो
ओम दे दा दिमा
ओम
ओरैनो दासान्दि मा मावदों
दासान्दि गैया जेबो मावनाय गैथया दुब्लिनि खामानिफोरबो मावाना जोंहा दैज्लां बोथोरनि ओ माइ माइफोर गायनायबासोमोन एसे खामानिफोर बो ओंखारला बायसिगौमोन माइफोरबो गाइया ओरैनो मा होनो गोरान फसलसो गोरान आबादसो मावनाय जायो
ओं मा मा गायो ओरैनो गोरानाव
जोंना जोंनि एरियायाव बांसिनानो दा नै दैज्लाङाव माबा फोसिगोन मा होनो फाथो फाथोथ फोखांबाय जेनेबा देरहांबायानो दा दानसिगोनसो सबाय सिबिं सबाया बै सबाय ओंख्रि जाग्राखौ बांद्राय मावबावा जोंथिं बे माबा सबाइ गोथां दंना मानलालाबायग्रा बेखौ बांसिन मावो
जायोदां होमबाथ नोंसिनिथिं
हो
नोगोर जायोदां होनबाथ ना
जायो जायो बिराद लाब थायो बेयाव थ नियो बियो खरसाआ बिराद खम आरो ना
औ
हालौवनाययाबो नों फिनसे हालौबानो
औ
हाब फोदियो होनबानो जाबाय बियो ओमफ्राय बेलेग खेथिफ्रा फिनथाम गाहाम हालेवनांगौ ओमफाय बे हालेवनायावनो फैसा खारजोबनो नागिरखायो हासार हुसार नांगौ ओफाय बिनिया जा सिमपोल आरो ना हालेवदो फोना होदो हासार हुसार जेबो नाङा मुलि सुलि जेबो होलायनाङा मुलिफोर होनो हायोबा मुलिफोर होनो हायोबा एसे साबसिन साबसिन मोनबाय जेनेबा
औ
ओमफ्राय मुलिफोर होयाबाबो नांगौ फि नाया ओंखारखायो आरो मथा मदि लस लस जाथार आरो बे खेथिखौ मावबाथाय
औ
एसां खस्थ' स्थ'बो गैया फोनानै दोनदो मोनबाथाय बै हाजिरा जेनेबा फोनायनि हाजिरा लादो ओमफ्राय माराफोरखौ ट्रेक्ट'रफोरजों होदो खनसेनो बाजाराव फानहैनोबो हाबायबो मारा होखांबाथाय बेलेगफोरबायदि बिदि बांद्राय खामानि गैलाबाया
ओरैनो बेसेबांसो दाम बे सबाया
आयऔ एखमबा माबा थाङो साबबिसस' गाहाम थाङो।
उम
ओमफ्राय थांनाय बोसोराव माबा थांदों पसिस' साब्बिस' बिदि थांदों मोजां मोजांथार आरोना। ओमफ्राय बिदिनो बांद्राय जुदि माबा बुस्थुआ बांद्राय ओंखारोबा बेफारफ्रा एसे खमायनो नागिरो। बायस' थेसह बिदि खालामनो नागिरो ना? माबायाव एकमनाव
औ।
ओम।
आरो जों बेखौनो बांसिन मावो बे सबाय फाग्लाखौनो
औ। माइ गायनाय जाया आरोना होनोमबा नोंसोरथिं।
एसे खम माइ गायो गायनाया होनबावबो बिराद खम जाबाय आरोना थारमाने बोथोरनि सायाव सोनारनानैसो गायनाय जायो। दुब्लिनि दैबो मोननाय जायाना ।
ओ अखाखौ नेनानै गायनाय जायो आरो एखमबा अखाबो नांगौ बायदि हायाबाथाय गैलियाना मावनो । सुबिदा मोनला ना बेनि थाखायनो मानसिफ्रा बागानसो खालामला जोब्बाय।
हेलौ
गय बागान गिदिर गिदिरसो खालामला जोबबाय।
औ।
दा ओरैनो दुब्लि माबाफ्रानो गैला आरो ए।
माजों गायो बोथोर बोथोरजों गायोना? अखाजों?
औ माखासे जाम्फैजों फैयो ओमफ्राय माखासेया बोरि ना
औ औ उम बेनो बो थोरनि सायाव सोनारनानै गायोबाथाय एखमबा एखम्बा थाल मोनबा मोनबाय थाल मोनाबाथाय गैया आरो नेबाब था।
हागोनना हाला अखायाबा दासान्दि हाथथाराखै माथो मैया हादोंमोन हानायालाय औ मोनायाव हादों एसे
दिनै एसे हादोंमोन। इसिबां दै जमा दै जमा था जालाय हायाखै आरो हानायालाय।
औ
बै दाबो नै खोमसि हागोनसो नामाथाय खोमसि जोमै खोबदों।
बेखेबाव खोमसि जादों दालाय औ।
ए हाहां‌ हाहां हागोनसो नामा दाहायफोर।
खोमसि जादों जोंथिंबो जानायालाय।
ए दुल्बिआवथ खामानि मावनो मोजां जायो। मोजां जानायालाय बेफोरबायदि दोमैनानै होबा दा।
औ माइ गायनो औ एरिबोना एसे सान्दुं गोसाबा । बा दुङो।
उम खस्थ मोनो। माइ गायग्राफ्रा।
खामलायाबो बारायबावबायसो। नोंथां देग्लाय।
गायला बायबाय ने। हाजिराफ्रानो बा दसजन बारजन खनसेनो लाम लामखा सानसे साननैजों फोजोबनायनिसो ओ आर दानिया हाजिराफ्राबो ओरैबायदि जाबाय ओ ओरै फिथारा माने फिथराथ नंला जेनेबा? ओ टाउननि टाउन खाथिफ्राव आसा हाजिरा गायला बायला ना दानिया ओमफाय बेयो बिथोरा ओलाव नागिरहैलाबायो हाजिराफोरखौ
ओमफ्राय हाजिराफ्राबो ओरैबायदि खरगिदिर जाबाय दानिया
औ मानसि नायै नायै गायोलै बिसोरबो सोरा सोरबा
जायगा मोजां बासिलायबावगोनसो आरो ना
आराम आरामखौसो नागिरो ना बिसोरबो
ओ दै थानाय दुब्लि मोजां बे एरियाखौ सायख हरलाय आरो
बेसांसो ओरैनो होयो नोंसोरथिं हाजिरा
जों जे हाजिराया माबा दा थिनस'
औ जोंनावबो बिदिनो
थिनस'आनो ना
आरायस'ल'मोन देग्लाय बारायदों
ए ए थांनाय बोसोरनिफ्राय थिनस' जादों जोंनिथिंजाय ओमफ्राय प्लास तिनस' प्लास माबा माबि दंबावो मा होनो गारिजों लांफैनांगौ आरो गायखांब्लाथाय दोनहै फिननांगौ
लाय लायला
ओ ओमफाय गनायाबो माबायावनो सारिथायावनो गबावोसो
औ
बिराथ खरा आरोना
नोंसोरनिथिं मानसिफ्रागायला बायबाय खोमा ना? ओ साया साया सायाथ' हैखानांगौ फुं फुङाव खनसे बेलासियाव खनसेयैनो खस्थ'लै आबाद मावनाया बिराद खस्थ'
उम जोंनिथिं गायहांबायानो गायबायानो खावसे
उम
दै थानाय थानाया सोरबा सोरबा
ओ ओ
दाख्लै हरबर जादोंमोन दैया दा रानदोंसो
उम उम उम उम माबा दा अखा हानायानो मानोबा हाबाबो दुब्लिफ्राव दैया थाया थाया जादोंना
उ माबा दै सोबखांजोबनो हायि बायदिसो हाफ्रानो दाबो
हालौ एसे
उम नैबे आमतसुवाफ्रावसो मोजां हागोन नामा?
हागोन दां औ हागोन खोमा बल जोयो ना नोंसिथिंबो।
ओ जियो बां अमा ला एखमबा जेनेबा मानसिफोरो मानसिफोरनि बुंनायनि सायाव जेनेबा अमा जायो ना दाउ जायो बि दि बिदि आरो जायखि उम उम मानस याव बयबो ज' एन्टारेस्ट लानो लुबैनानै माबायो जोयो जोनियालाय बोराय
सेंग्रा जायोना सोरबा सोरबा ज'नो
बोराय सेंग्रा ओबाजि नाङो आरोना
बल बाजि नाङो ना
बोरायफ्रा बोराय एक्सट्रा जाबाय सेंग्राफ्रा सेंग्राया एक्स्रा ओमफायो ओ बिबो जेनेबा जेनबाबो देरहाबाबो एखमबा ज' जायो ओमफाय बाखि बै थान्दा आरियो लोंनायफ्रा बै जाय जेन बे होनांगौ आरो ना
औ जेनग्राफ्रा होनांगौ नामा?
ओ ओ जेंग्राफ्रा होनांगौ बिदि खामो इन्टारेस्ट लायो आरो
औ
नोंसो नो-नोंसिनि गामिनिया जोगोना जोआ
जोंनावबो जोयो जोनाया
उम
बोरायफारै सेंग्रा बोराय बिदिनो जोयो हाग्रायाव हा
नों जोगोना जोया
आं जोनाया जोेयो ओमफाय सम मोना ना
ओ ओइ होनबा दसे दसे हर फिनदो दे नोंङो
औ औ दे होमबा